हेल' नोथां।
हेलौ।
गोजोन फुंबिलि।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि।
आ दे नोंथां नोंथाङा मा सावरायनो सानदों बुंदो। दे नोंथाङा मबाफोर बास गारिजों दावबायनो थां थांफेरबाय नामा।
थांनायाथ' थांफेरबायमोन
औ नोंथाङा बहा बहा थांखो खोन्थानो हागोन ना।
बास गारि जों। कार्बि आंलं थांदों।
अ।
ओमफायो। मोनसेरा मामोन गपुर।
अ नंगौ नामा।
औ।
अ नोंथाङा बास गारिजों थांनायाव माबायदि मोननाय।
बास गारिखौथ'। बारा गाखोनो हाया थेवब्लाबो मोनानि समाव थांनाय नालाय ओमफ्राय बारा उस सुबिदा जायाखै आरो। माखासे आदा आब'मोना मानि जाय बास गाखोनायाव गोबायो बेफोरनो। कमलानि बिगुर नाङा बा लेमन बिलाइ बिगुर मानि लेबुनि बिगुर बिलाइ बेफोरखौ लाहोयोमोन आरो। ओमफायो सिट यावहायो पेपार बै निउज पे पेपारा माबाया खौरां बिलाइआ रादाब बिलाइआ बेखौ बनानै जिरायनो होयोमोन। माने जाहाथे जों गोबाया दुरबल जाया।
अ नंगौ नामा?
औ
औ बिनिफ्राय नो ओ नोंथां दावबायनाय बासआ बारथा यारि बास मोन ना? बा थाथायारि नंङै बासमोन?
मा बास
बार थाथायारि बास एबा बेखौ बु ओ मा होनो एसि बास ना नन एसि बास मोन?
मोनसेया नन एसि बास ओमफ्राय एसि बासावथ' गाखोनो हाखाया। एसि बासजोंबो दावबाय दोंमोन दावबायनाया ओमफाय ससेखिनिल' दावबायनो हादों गुवाहाटीसिमल'।
औ नंगो नामा? मा होमबा नों नोंथाङा मा गारि गंनै सोलायना थांगोन?
कार्बि आंलंसिम थांनोबा गारिखौ बासखौ गंनै सोलायनांगौ। गुवाहाटीसिम मोनसे। आइ एस बि टि सिम ओमफाय बेनि उनावहाय कार्बि आंलंनि मोनसे आलादा बास गाखोनो नांगौ।
नोंथाङा ओ बे खारबिआंलं दावबायनायाव गिबियाव बास खौ माबे जायगायाव गाखोनाय?
गिबिया क'क्राझारनिफ्राय। क'क्राझार मेन टाउनाव गाखोनानै गुवाहाटीसिम थांबाय गुवाहाट आइ एस बि टि सिम ओमफाय बेनिफ्राय गुवाहाटी आइ एस बि टि निफ्राय कार्बि आंलंसिम गंसे गोदान बास
अ औ बिदिसो थांना बेनिफाय नोंथाङा बे दावबायनाय समाव ओ बे बासजों दावबायनाय समाव बासनि ओ हान्थिनायनि बेसेना बेस मोन बेखौ एसे फोरमायना हागोन नामा?
बै समाव जेब्ला टुथावजेेन बेसेमोनलाय टु थावजेन नाइनटिन टु थावजेन टुइन्ट नाइनटिनना टुइन्टिमोन बि समावहाय बास नि दामा क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिम थामजौ ओमफाय एसि बासआ थामजौ बाजिमोन नामाथा ओमफाय गुवाहाटिनिफ्राय कार्बिआंलसिम थामजौमोन।
अ नंगौ नामा?
औ खोनानो मोनदों दायो क'क्राझारनिफ्राय डाइरेक्टहै कार्बि आंलं गारि मोननो हासिगोन होनदोंमोन।
औ औ नोंथां औ मोनो नै जोंनिबो बड'लेण्ड उम हान ओ माने ट्रेन्सपर गारिया बे क'क्राझारनि ओ‌ बड'लेण्ड बास खाखिग्रा जायगानिफाय सानफ्रोमबो फुङाव गं से खारनाय जायो ओ खारबि आंलंसिम कार्बि आंलंनि लांहिमसिम होन्नाय जायगासिम खारनाय जायो आरो ओ बे बासआ जाहैबाय ओ बाथा थायो बास
उ
बेयाव बिनि बेसेन खौ बेसेबां लानाय जायो आंना थाय दासिमबो मिथिनाय जायाखै नाथाय नुबाय थायो आरो आं बे बास खौ खारनाय
बेसेसो समाव थाङो बेबा
बियो फुंनि द' बाजिबानो खारो होनाय खोनादों आं। बिनिफाय ओ कार्बि आंलनिफ्राय आं सानफ्रोमबो फैबाय थानाय बासखौ ओ नुनाय जायो आरो मा माबासिम
औ कक्राझार
ओहो आं क'क्राझाराव नुनाय जायाखै बे बासखौ जेब्ला आंबो क'क्राझार दावबायफैयो जेब्ला आं बासआ न'निफ्राय जेब्ला आं क'क्राझारसिम दावबायफैयो समाव बासआ लाखिग्रा जायगायाव जि मिनिथ लाखियो नालाय बेहाय गासै खौबो साहा लोंनो होयो ओ सोरखौबा ओ मा होनो बायजोआव थांनो थाखाय लाखिनो हानाय जायो बे फुंआव जि मिनिटनि थाखाय बे समावनो आं ख्रोब ओ बे समावनो बास ओ बे बासआबो ग्रोब लाखि फैनाय जायो आरो।
ओ।
जोबोर गिदिर गेदिर आरो गोलाव आरो बासा। औ।
गोबावथार जाब बायना मानसिया ओंखायनो मिथिला।
औ बे बासा गोदान खारजेननाया बांद्राय गोबाव जायाखै जानो हागौ।
औ।
औ। दा नोंथाङा नोंथाङाथ' बुंदों क'क्राझारनिफ्राय कार्बिआंलंसिम दावबाय हैैबाय। बेै दावबायनायाव लामा हानथिनाय समाव मा मा ओ नुथायारिफोर नुदों एसेफोर फोरमायनो हागोन नामा? आरो गावखौ नोंखौनो बेे लामा दावबायनायाव मााबायदि उम माहोनो गोजोननायखौ मोननो हादों बेखौ एसे फोरमायनो हागोनमोन नामा।
बेनो कार्बिआंलं थांनाया। बेनो आंनि गिबि खेबमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो। बासखौबो गोजान गाखोनो हाया ओमफ्राय जेब्ला गुवाहाटिसिम मोनहैसै होनबा मोनसे हाजो सेरजों लामा दंना।
औ।
ओरैबायदि माने मा होननो।
ओरैबायदि देहाखौ बोरैबा मोनलांदों मानि गिदिं गिदा गिदिं गिदाना। बिदियाव खर'या एसे ओमफ्राय कार्बिआंलं। जों थांनायावथ' लामाया जेबो उसुबिदा गैया। ओरैबायदि मोजां
लामानि नुथायारिफोरा
नुथायाइफोरा बिदिनो समायना
ओ हाजो
अबेबा सारिजों हाजो नुगोन अबेबा सारिजों बिफां लाइफां न' बां ग्रोम ग्रोम नुगोन
अ नंगौ
बिराद मोजां समायना लामा नुथायफोरा अ
बिदिबाथ' जोबोद समायना
समायनायानो माने बेयावहाय कार्बिआंलं लांहिनि एसे सिगाङै मोखांजों मोनसे लामा दङ बेजोंहाय खांथि लांस'नाय मोनसे दै बाजरुम दङ बेयावबो थांनो मोनदोंमोन बिराद मोजां समायना जायगाया ओमफ्राय ओरै दिफु मोन मोननायनि सिगाङावहाय मोनसे दंङ बेरायग्रा जायगा बेबो दै सेरावनो सिल'नि होननाय बेयावबो थांदों सिरनिनि बेबो दै बिफां लाइफां पार्क बायदि आरो उन्दै फोरनि गेलेग्रा गेदेरफोर थांनाय जानाय बिदि पिकनिक स्पट टाइप लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बेफोरबायदि
होमबाथ' जोबोद मोजां लामा हान्थिनाय समाव गोसोआव गोजोननाय मोनो मिथिंगायारि नुथाय नुयो नु थाङोब्ला नङा होनब्ला
नोंगौ
अ आंबो थांनो थाखाय जोबोद गोसोसो जाबाय दा
बे बेरायहैनो हागोन बिराद मोजां जायगा
औ दे मालाबा आंबो थांसै बेरायहैनो औ
गोबां बेरायग्रा जायगा दं मोनसे दै बाजरुम दंबावोमोन ओमफ्राय बेखौ थांनाय जायासै नायनो
औ नंगौ नामा नोंथाङा आलासिफोर जानो थांनाय ना सोरबा
आलासि जानो थांनायमोन जोंहा बाबानि बिनानाव मानिे आनैया बेवहाय हाबा ज
ओ नंगौ नामा
बाबानि बिदा आयंआ लांहिं टाउन सेरावनो
औ नंगौ नाबा औ नंगौ नामा
औ
माथो जोबोद मोजां बेरायहैनो आलासि जानाय बाजैनो ओम
जानाय नामैनो बेरायनो थांखा खानायमोन आरो माने ओ बिदिनो दै बाज्रुम माखासे जायगाफोर नायनो थाखायनो
आ अ ओमफ्राय नोंथाङा ट्रेनफोराव ट्रेन एबा रेलगारिफोराव गाखोनो मोनगोन ना मोनाखै?
ट्रेनफोराव गाखोनो मानि मा होनगोन बेखौ माखासे दावबायारिफ्रा ओरैबायदि लेथ्रा माने मुगैथाव खालामो आरो ना माखासे ओइ जोंनि नर्मेल सुबुंफोरखौथ' नङा माखासे ओरै गोजाननि दावबायबोनाय गुबुन सुबुंफोर आरो जेनेरेल दाब्याव सरास'नस्रा दस्रा दाब्बायावथ' गाखो
औ
गाखोदों दावबायदों ओमफ्राय ओरैबायदि माने खस्थ' मोनलाङो आरो
औ औ दा नोंथाङा मा होनो ट्रेनावबो जोबोद मोजां माबायाव गाखोब्ला जेब्ला नों सेथि थाखो बारथायारि नैथि थाखो फोराव गाखोबा जोबोद मोजां आरो उम। बेफोराव जोबोद गोजोननाय मोनो गाखोनानै। उम जों गोजान गोजान दावबायनो थाखाय ओ बे रेल गारिजोंनो थांनो गोनां जायो जेरै दिल्लीयाव थांनांगौबा रेलगारि- जों थाङो। कल काथायाव थांनोबा रेलगारिजों थाङो थाङो। कर्नाटकफोराव थाङोबा रेलगारिजों थाङो बेंगालुरफोराव थाङोबा रेलगारिजों थांनो गोनां जायो बेफोराव थांनो था- खाय ओ थाङोब्ला
औ
बे उन्दुग्रा ओ
खता
खथा खथा औ बेयाव थाङोब्ला एसे गाज्रि एसे गाज्रि माने एसे बांद्राय मोजां नङा आरो बेनिफ्राय जेब्ला नों ओ बार थाथियारि थामथि थाखोफोराव थाङोब्ला एसे साबसिन मोजां मोनो। एसे उम। उदां मोनो आरो बार थाथियारि नैथि थाखाफोराव थ' गोबां उदां इबिदि ओ बेफोराव मोजां आर' गाखोना थांनो थाखाय एसे बां मोनामाबो मोजां एसे औ। न'नि बायदि आरो माबायावथ' जोबोद साबसिन बाव। उम। मा होनो बार थाथियारि सेथि थाखोआव बारथाथियारि सेथि थाखोफोरावबो जोबोद मोजां।
दायो बासनि बासनि माखासे माबाफोरखौबो मोननो थांबाय माने बा बासनि बायदिनो माखासे जेनेबा मा होनगोन बिदिखौ जिरायग्रा जायगाफोरा जिरायग्रा बिदिनो बन्दे भारतआ मोनसे ट्रेननो गोदान बेयावबो बास नि बायदिनो मोनसे फेसिलिटि माने मोजां खाबुखौ मोननो थाङो आरो बास बायदिनो ओम।
दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
औ दे ओम।